औ नों नोंजों रायज्लायनो होननानै एसे कल हरदोंमोन आङो।
दे जेबो नङा दे कल खालामबाय मोजाङानो जाबाय।
मा खालामबाय थादों नोंथाङालाय? औ जिरायनानै दं
औ गरमखौथ' मा बुंबावनो गरम बोथोर नालाय अखा एसे फैनो नागिरदों।
आङो मालाबा गरम बोथोराव थान्दा जानायबा आरो थान्दा बोथोराव गरम जानायबा जोबोर मोजां जागौ होननानै बिदि मोना दा मा
ना औ माने जि जि बुस्थुखो दायो नांगौ जादों बेखौ दानो लाखाबासो आरो उनाव आरो बेखौ नागिरबाबो मोना गोजां बोथोराव मोनाथ' गरम बोथोरखौ
आतसा आरो नागिरफ्लाङोना बे टाइमावहा। आरो दायोबो थान्दा दायोबो थान्दाखो नागिरफ्लाङो। औ इखौ मा बुंनो आरो गरमखौथ' मा होनना बुंनो दायो हमथानो हाला। औ एखे एखे एकदम संसारदोनो एखे संसारजों मुलुगदो एखेयानो जानांग' औ उम बेबायदिब्ला नोंथाङा दे माबायदि बेदरखौ सङो बेखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा जोंनो?
बेदर संनायखौ आंनिथिंनि। फ्राय बेदरखौथ' मा होनना बुंबावनो। सङो आंनो सङो। ओरैनो। बेदरखौ सङोब्ला आङो सामब्राम।
अ बेखौ माबा थाव होखांनानै रेडि खालामबा जायाना?
थाव होखांनानै रेडि खालामब्ला नों खालामस्लाबनो हानाय नङा ना।
अ आदसा थावा दुंद्रायगोन माने।
थावा दुंग्रायगोन बिरदि आरो आनिफ्राय सामब्राम दाउखि होनना बुङोना सामब्राम गुफुर।
औ सामब्राम गुफुरखौ आतसा बिखौ बि बेदराव मो
औ सामब्राम गुफुरजों एनिफ्राय ओ फानलु बानलुजों ओनि फ्राय बिथिं मा होनना बुंलाय बि खौ ओ बे मा हानो मोन। आलु नङा।
माथ' बेलाथि।
बेलाटि नङा बेला
नोंबा मा देनायनि खुरां बुंदों अन्थाइ अन्थाइ जागोन बे
अन्थाइ नङा जाब्रां एसे आरो बै हाइजें एसे ए फिफौ
औ आचसा बे अ आचसा आचा नों नोंनो सङो ना उम उम आदसा दे दे दे मोजाङानो।
एनिफ्राय सामब्रामखौ हाखाना लाबाय थावा गरम खालामबाय आं सामब्रामखौल'। होग्रोयो आरोखि। बेनि उनावहा होग्रोखांनायनि उनावहा बेदरखौ। होनानै एसे रदबग्रोयो एवदबग्रोयो औ दैफोरखौ गहोजोबगोन बेनि उनावसो एसे एवफ्र्रबखांनायनि उनाव सो माने माबाखौ होयो आरो आङो बे
उम बेदरखो अ मस्ला मस्लिफोरखौ औ उम उम उम दे दे दे थिगानो दे दे
गोबावहैनो एसे एवफ्र्रबग्रोनानैसो हालदैखौ होसिगोन आरो
अ आचसा आचसा उम उम ज औ
दै एसे होनानै गलायनांगौ नङाब्ला हालदैया बारा नांजोबा बिनिफ्राय बिनि उनावहा गोबावनो आरो हा दै होनानै दसे एवख्रबबावगोन बेनि उनावसो दैखौ होनाय जायो आरो
औ खो ओइ खनसेयानो मोजां एखदम आरो बे खनसेयावनो फोमोनखाबाय खनसे बारा टेस्टबो जायाना मस्लाफोरा खारजोबो
मस्लायाथ' खारो ओम दै होब्ला आरो बेयावनो देनायावनो संख्रिफोरखौ
औ औ होखारनालाबा मोजां जाबाय आरो न ओम नों बानलुआवहाय नोङो राजाखौ औ देलाय होनलाय नोंथाङा
माबा आलुखौ जों इनिफ्राय माखौबा पापरखौ जल'सो एवनो रोङो होननाय खोनादों आं
है मा बुंनो आरो बेथिं आङो रोङो होननानै बुङोबला बायनानैल'सो बायनानै जानल'सो रोङोलै
आदसा बेबायदि आरोखि आदाना एसे जाद्रायासै नामा? आदाना एसे जाद्रायासै सैनामा
मा बुंनो बिमा बिफाया उन्दैनिफ्रायनो आंखौ रायबाय थाबाय मोजां सं मोजां माबा ओ सोलोंना ला आंजों बिमाजों थाफानो सामब्राम जिर नो आलु लेबनो बेफोरखौ सिगाङावनो फोरोंबाय थानाय मोन नाथाय आङो एकदम मा मा बुंनो गोदो आरो बेफोराव गोसोआनो होथा रा लोगोफरदो थ थांनानै हाखुमालायनाय गेलेनाय माबा माबा फुटबल गेलेहैनाय क्रिक केट गेलेहैनाय बेफोरजोंनो मा होनना बुंनो बेफोरजोंनो थांबाय। थाबाय ओमफ्राय आंलै सानदोंमोन मोन गोदो बेफोरबायदि गेलेनायाबो फैसा मोनो माथो होननानै आं बो फैसा खामायनोसै दांहोन्नानै जेब्ला खामायनो-खामायनो होननानै जोङो जेब्ला ओंखारो माने जोंना फैसा खामायना मा फुटबल गेलबा बाजिलायनायसो जायोमोन बे बाजिलायनायावबो जेनना फैनोसै आरो फैसाया थांसैयो। फैसाया फैसाया थांसिनगोनसो। मालायफोरा जेनबाबो फैसा फैसा मोनो जोंना आरो जेनबोला फैसा होनाङो। बेफोरबायदि जाबाय आरो ओमफ्राय आं सानबाय बेख बेफोरबायदिदोथ' जानाय नंला बे खेलारिफोरा जेनबाबो देरहाबो बिसिरना दरमाहा थाखोयो। जोंहाथ' जेनबाल' फैसा खां आरो नेक्स्ट टाइम गेलेनो रवाला आरो जेनबावो आरो जेनबाला आरो फैसा थांबाव बिबदिनो आरोबाव माहाजोनबो जाया होननानै सा सानबाय ओमफाय उनाव सा सानबाय मा जाबा जा मा खालामबा जागोन होननानै। ओइ न'आव बिमा बिफाया माइ एसे गायो बे फैसाखोनो आं एसे एसे लाबोनानै आरो दायो बेलेगावबोथ थानाय जाहैबाय गावनि फैसाफोराबो थैलायलांङा बेयाव बिमा बिफानिखो लिंहदना बिहदनानै आं संनाबो जानायबो जाला। बेवहा आं बायनानै बै फि बेफोरखौबा रोंङो आंङो बै सुइगिफोरावहा बिहरनानै जानाय बा माबा जाहैनाय आरो लोगो फोरा पार्टि जानो लिंबाला थांनानै बिसोरो जा बिसोर संनायखौ जा हैनाय बेफोरखो आं रोंङो बेफोर रोंङो आर ओ मालाबा गोजाम बो बोथोरफोरा जमा जमा अर सायनानै बै बेदर हांनाय जा खोबा रोंङो आरो बेदर हांनायखोबा रोंङो ओं ओमफ्राय बेफोरबायदि हांनायफोरखोबा रोंङो बे खो आरो बांसिन जेनेबा माया मोनो माया मोनदों माया मोनाखै बेखौ नायनो बिराद मोजां। गावगाया मावाबाबो बेफोरखोथ टेस्ट खालामनो हायो आरो मबे मोजां मबे मोनदों मबे मोनाखै बेखौ सानायग्रोनो रोंङो आरो आंङो ओमफ्राय बै मालाय संनाय बेदरखौबो आंङो बैस ओ मालायफोर सं नाय बेदरखौबो सानायनो रोंङो आंङो। मोजांङैनो ओम संख्रिया नांदों ना नाङा
आतसा
औ बिदिनो आंनि टेलेन्टआ बिदिसो संनायनि बिदि टेलेन्टनो गैया आलादा जाहैबाय आं खोनानो मोनदों फोराव बेफोरबायदियाबो माबा फैसा दोंङो नामा माबा जब मोनो नाथाय आंङो दायो बेफोरबायदि जबखौनो नामायबाय थादों बेखौ नागिर नागिर मा मालायफोर फारथि जानायावल होयो ओमफ्राय बेखौ सानायनिलसो मोनो ओमफ्राय बेफोरबायदि फैसानि जेबो मोननाय जायाखै आरो नोंथाङा बेबादि माबा मोनसे फोर साजेसन होनो हागोन नामा? बिदि
कुयसन खौथ' आं बिब्दि रोंनायखौ आङो गाहामसो मोनथारो। माब्लाबा माने जोंबो थांनो गोनां जायो नालाय। माब्लाबा नों खौ लोगो मोनगोन। बेयावहा माने जोंबो
औ औ। औ औ माने सा बिहरनो रोंनाय खोसो होनदों नोङो।
औ। बिहरनो रोंनायखौ सानायनायखौबा जों खाननायखौबाथ' नांथ'ला
औ आदसा बियो ओ ओ बिहरनो रोंनायाबो लोगो फोर थाबोला आं गुबुननि फैसाजोंसो बिहरनाय जाखायो। हा फैनो हागोन आंनियावहा माबलाबा उम गाव हारसिङैथ' बिदि जाहैखाया नालाय। आरो आं एसे गाव हारसिं थबाल'सो फैसा बाहायो। ओमफ्राय गुबुनफोर थाब्ला फैसा बाहायनाय जाया एसे मा होनो होनथिसै मालाय। फ्राय मा होनै जायखिया हाम
मा लायफोरखौथ बुंनो थांला आङो। आं बा सेफ्रा होननानै बुङो आरोखि बर' रावआव
ओ ओ बुंजागोन नोंथाङा नोंथाङा सेफ्रा होनो ना मा होनो जायखिजाया मोनजालांबा थैजासिम होन हामबा। औ औ औ औ औ बेखोनो बेखोनो होन दे आरो।
उम। ओमफ्राय दालाय अबाव दं?
आङो दायो एसे माबा सहराव फैदोंलै। न'आवबो मा खालामबाय थानो होननानै न'आव मा खालामबाय थानो होननानै सहराव एसे फै फैनाय जादों एसे गरम जायो नाथाय बे हाजिर खामला मावग्राफोरनि थाखाय बारा गरम जाया जोंफोरबायदिनि थाखै बे जायफोरा जायफोरा ओ जायफोरा ओरैनो मोनजादों मालाय साखरि मावदों बेफोरनि थाखायबा ब गरम जायो आरो जायफोरहा फैसा दङ बिथांमोन थाखाय गरम जायो नाथाय जोंफोरबायदि जोंफोर सोलिनो हायो नालाय गासैयावबो बेनि थाखायनो बाराब गरम जाया हायो हायो जोंखो हायो एखदम मा होना बुङो
मानसिखौथ' सोलिनो हानाय बायदिखौनो नु
ओं नुखोदो महरफोरानो बिदिखाबा आंना सोलिनो हानाय साइसनि औ साइसनिखा मा होनना बुंनो आरो
माथो ओंख्रि जाखो
आङो आलु जायामोन आलु जानायमोन आलुजा औ आलु जाबाय आलुखोनो फ्राय खालनानै जाबाय बेदरखौ आङो जानाय जाया सै सोरबाफोर लोगोफोर फैबोला देनाङो बायना होदसै बिसोरो आं संनानै जाहोनोसै बिसोर मालाबा मालाबा गोथां गोब्रांबाबो औ
सा माब्लाबा माब्लाबा बे संनानै जाहोनाय खेलेना फैयो आर'
मालाबा मालेबि सोरबाफोर बायना होग्रा थाब्ला बिफोर फैयो आरो
फैया
ओ उफाय गैया बेफोरखौ आरो संनानै जाहोथारनांगोन ओम औ बेबायदि जाहैबाय खोथाया
अब्ला
अब्ला औ जोङो दोनथ'नोसै नामा होमबा
दे दे दे आंबो एसे बेलेग जायगायाव एस दोरोदलांनि
अ आत्चा आत्चा आत्चा उन्दुनायनि लाहार फाहार लाबाय नामा नोंथाङा?
उन्दुयो
अ आदसा आदसा अबोला आंनि पास मिनिट सिगां जाहैयो आं निया एथा पास जायो नालाय
आचसा आचसा थिग दं दे दे दे दे अ दे अब्ला दे दे दे गोजोन्थों दे